औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय। बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्राय दिनै बोरैहाय दानाय लुनायखौ जोङो। ओ आ बोरायबोदों बा दानाय लुनायजों बोरैहाय जोङो गावखौ सुंथाबोदों बेनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा दसे सम मोन हागोन ना?
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ जोङो दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मिथिगौ नङा होमबा नोंथां? जोङो दानाय लुनाया जोंनि बेयो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बियो मोनसे ओ माने आखाइ हाबा दानाय लुनायजोंबो जों दिनै गावखौ ओ गावखौ जिउआव सुंथानो हायो आरो दानाय लुनायनि गेजेरजों जोङो ओ गावखौ माने सासे ओ फालांगि महरैबो नों सिनायथि होनो हायो आरो दानाय लुनायजोंबो जों गोबां गोबां रां आरजिनो हायो आरो दानाय लुनाय जोंनि गेजेरजोंसो जोङो हारिखौ जोंबो सिनायथि होनो हायो। जाय बिथांमोना दिनै दानाय लुनायजों आखाइ हाबाखौ रोंगौ बिथांमोना माने रां खामायनाबो आरजिनो हायो आरो। दानाय लुनाया जोंनि साफ्रोमनिबो जिउआव जोङो गोनांथिथार मानोना जोङो दानाय लुनायनि गेजेरजोंसो जोङो दिनै बर' हारिखौ सिनायथि होनो हायो। आरो जोंनि दानाय लुनाय बर'नि दख'ना गामसा बेफोरो ओ माने जेरैबो सिनाय जानाय आरो दिनै दख'नाखौ दिनै जि आइ टेक होबाय नङा होमबा जाय जि आइ थेग थि होनायनि लोगो लोगो जोङो दिनै बुहुम दरबाराव मिथिबाय जेरै बर'फोरा जि दख'ना खौ जोङो गानो थिग बिदिनो जोङो आर'नाइ आर'नाइखौ दिनै सोरखौबा सासे मानसिखौ ओ सोरखौबा सासे मानसिखौ जोङो बोजबनोब्ला बा सोरखौबा मासे सानसेखौ अनसायनोब्ला जों आर'नाइखौ नांगौ जायो। आरो आर'नाइया आर'नाइजों जोङो सोरखौबा बरायनाय सोरखौबा मान होनायावबो जोङो आर'नाइखौ बाहायनाय जायो। आरो आर'नाइनि दामाबो दिनै आथिखालाव गोबां बेसेनाव जों दिनै दामखौ नुयो आर'नाइया दिनै गंसे आर'नाइनि दामा बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव ओ देरस' मानिबा सेजौ बाजिनिफ्राय नैरोजा नैजिबाजौ ओ माने नैरोजा नैजिबाजौ बिदि रां माने दामखौ जों मोनो आरो। बिदिनो जोंनि ओ आर'नाइनि दामाबो बेसेन गोसा आरो बुहुमावबो सिनायबाय दिनै। जोंनि गोदोनायाव जुदि आर'नाइ लायोब्ला बै मानसिया बर' हारिनि मानसि बा बर' हारिनि थागिबि होननानै जोङो सिनायथि जानो हायो आरो दा आर'नाइया ओ इसिबां जेनेबा दिनै मुलुगाव सिनाय जादों होननानै बुङोब्ला दिनै भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथाङाबो गाव गावनि खर' गोदोनायाव लानानै दिनै बुहुमनि दरबाराव दिनै आर'नाइखौ लानानै गाव मिथिं दावथिंफोराव बेरायहैनायखौ जों नुयो नङा होमबा बे आर'नायइाबो जोंनि थाखाय मोनसे माने बाहायनां हाबा आरो बेफोरजोंनि गेजेरजोंबो जोङो बुहुमाव जोंखौ मोनसे सिनायथि होनो हायो आरो नोंथां अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो जोङो दानाय लुनायजों जों बोरैहाय जोंनि ओ जौगानायनि खामानि मावनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदों
औ नोंगौ नोंथां जोङो दानाय लुनायनि गेजेरजोंनो जोङो ओ माने गोबां ओ रां खामायनायजों लोगोसे जोङो गावनि गाननाय जोमनायखौबो जोङो ओ दानानै लुनानै जोङो लानो हायो ओ जोङो बे मोनसे हारिमुनिनो बाहागो जोङो बे दानाय लुनाय बेखौ माने जायफोरा बेफोरबायदि दानाय लुनाय बा बायदिसिना हारिमु जों फोथायो बै हारिमुखौ मोनसे ओ गोजौ बा दोहोनि हारिमु होननानै अब्लासो जोङो माने सिनायथि जायो आरो बे फोरबायदि गासै बिथिङा बिथिंनि हारिमुनि गासै बिथिङानो थाबासो। थिग बेबायदिनो जोङो माखासे रोखोमनि जोङो जि दानायखौ जों नुनो मोनो गोदोनि समाव जोङो इन्दि एम्फौनि फिथोबजों जोङो इन्दि जि दानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन बाट दाबो माखासे खना खना जायगाफ्राव जोङो बे इन्दि एम्फौखौ ओय ओ फिथोबखौ जोङो खुन्दुं थुननानै इन्दि जि दानाय बा दख'नाफोर गानग्रा जोमग्रा दानायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो आथिखालाव जोङो ओ बाजाराव मोननाय मा खासे पलिस्टार मास्रेस एबा बायदि रोखोमनि बेफोरबायदि उम खुन्दुंफोरखौ बायनानै बिसोरो ओ गानग्रा जेरै दख'ना आर'नाइ गामसा ओ बेबायदिनो खर' खाव खानाय ओ फालिफोर बेफोरबायदिखौ दानानै बिसोरो ओ गावनि न' खराव गाननायजों लोगोसे हाथाय बाजाराव फाननायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ जेरै आइजोफोरानो ओ बाजारफोराव गिदिङै हाबथिङै गिदिङै गावसोरनो न'आव दानानै बेबायदि ओ खालामनानै फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि गेजेरजों जोंनि ओ रांखान्थिनि बेलायावबा रांखान्थिया जोंहा जौगादों होननानै जोङो बुंनानै लानो हायो आरो बेफोर मावनायनि गेजेरजों। ओ बेफार फालांगि खालामनायनि गेजेरजों माने रांखान्थिनि रांखान्थिया जोंना जौगादों आरो लोगोसे बिसोर ओ फालांगिफोरा गावसोरनि न'खरखौ ओ आलो गोजोनै माने खुंलांनायाव गोरलै जादों बिदिनो बिसोरनि न'खरनि आंखालफोरा सुफुंजादों। बेबायदिनो आरो जोंङो दानाय लुनायनि बैफोर खौ बुंनो थांङोब्ला जोंङो आथिखालाव माने जोंनि दानाय लुनायफोरा एसे सोलायबोनो हमबाय जोंङो गोदो जोंङो इंसानसालि सोंनानै जों इंसानाव जोंङो दायोमोन बे समाव जोंनोथ' गांसे जि दानायावनो जोंनो साननै सानथाम गाहाम नांगौ जायोमोन नाथाय आथिखाल आथि खालााव जोंङो गोबां बिदि गोरलै आदब बाहायनानै एबा मेसिनारि आगजुफोरखौ बाहायनानै जोङो ओ बेफोर जि दानायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदि ओ दानायनि गेजेरजों जोङो ओ माने मुलाम्फा एबा मोजां जोङो साननानै लानांगोन मानोना जोङो ओ गोबां सम गोबाव सम जोङो जुदि मोनसे दख'नाखौनो जोङो बा मोनसे जिखौनो गोबाव सम दानांगौ जायोब्ला जों गोबां समजों लोगो सम लस जायो जोंहा आरो बेबायदिनो जों उनावहाय फानोब्लाबो जों बे ओ सम नां लानायनि बेसेन बेसेनखौ जोंङो मोननो हाया बेनिखायनो जोंङो आथिंग जै बेबायदि माखासे मा होनगोन बे मेसिनारि आगजुफोरजों जों दानानै लानाया जोंनि जोंनि खामानिखौ गोरलै खालामदों बा जोंङो गोबांनिफ्राय गोबां माने दिहुनथाइफोर दिहुननायाव गोबां हेफाजाब होदों आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंङो रांखान्थिनि बेलायाव जों दावगानो हादों। जेरै जोंना जोंनि मोनसे सिनायथि होनोब्ला जोंङो आर'नाइखौ होननांगोन जोंङो। जायो। बे आर'नाइया माने आथिखालाव गोबां बयजोंबो मिथिसारजानाय बा बयजोंबो मोजां मोन-मोनजानाय मोनसे गोदोनायाव फानग्रा बा जोंङो गोदोनायाव लाग्रा बा सोरबा आलासिफोरखौ जोंङो मान सनमान होग्रा बेयो मोनसे फालि। बियो माने गोबां बयजोंबो सिनायजानाय जानानै दं आरो जोंनि भारत हादरावल' नंङा बियो गुबुन हादरनि सुबुंफोराबो बेखौ मोजां मोनो बा मोजां मोनग्रा बा मोजां मोनहोनो हादों आरो जों बेखौ। बेबायदिनो मानोना जों बैफोराव माखासे समायना रमायनाजों आगर बा गाब होनानै जेरै हाजो आगर होनानै बेफोरबायदि खालामनानै औ।
नोंगौ नोंथां बुंनाया सैथो जोंनि ओनसोलावबो जेनेबा जोंङो बर'फोरखौ दख'ना गाननायखौ जों नुयो आरो दख'नाखौ जोंङो मोननै बाहागोआव जोंङो राननायखौ ने जेरै थग्रं दख'ना आरो जेने लांगा दख'ना नंङा होमबा?
औ।
जायगालाय जायगा बेखौ अग्रं दख'ना होननानैबो बुंनाय जायो आरो जोंङो जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि दोरोंङारि ओनसोलावहाय दायो जायफोरा बैसो जानाय बिथांमोना माने बे थौरन दख'नाखौ बांसिन बाहायो आरो माने जाय बैसो जाना थानाय बिथांमोना दायो आथिखालाव बिसोरो लांगा दख'नाखौ माने गाननो रोंङा बेखायनो बिसोरो थग्रन दखनाखौ बांसिन गानो आरो। अब्ला दिनै जोंङो जोंनि बे दख'नाफ्राव जोंङो हाजो आगर नङा होमबा? हाजो आगर फारौ मेगन बिदिनो दिंखिया आगर बिदिनो ओ मानो हो ओ जोङो बेखौ दाउस्रि हाजि आगर दावराइ आगर बेफोरखौ जोङो बर'फोरा जोंनि गानग्रा जोमग्रा दख'नायाव एरखांनायखौ जों नुयो आरो। आरो थिग बिदिनो जोङो ओ जोंङो बेफोरजों लोगोसे जोंङो गामसाखौ दायो गामसाखौबो जों बर'फ्रा आइजोफोरा दानानै जों हौवाफोरनो गानहोयो आरो लोगोसे जोंङो गोदो जोंङो बर'फोरा उल हि ी होननानै बुंङोमोन जायखौ गुदुं जि जोंङो गुदुं जिखौबो जोंङो बै दानानैल लायोमोन आरो। जों गावगायनो। गुदुं जिया जेरै बैसागु माने गुदुं माने जोंङो। नांगौ रोखोमनि गुदुं खसाब बायनानै लानो हायामोन बै समाव। अब्ला जोङो गावगायनो उ गुदुं हि पुदुखुनि हि आरो लोगोसे गुदुं जि बेफोरखौ जोङो दाबोनायखौ नुदों आरो जोङो अब्ला जोङो बै समाव ब्लेंकेट दामि दामि जि जोमफोरा जोङो गोबां गैसो गारामोन। आथिखालावसो जोङो गोबां दामि दामि जोङो जि जोमखौ दिनै नुयो। नङा होमबा? बै समाव जोङो बे रखम दामि दामि जि जोम जि जोमखौनो जोङो नुफेरामोन आरो। अब्ला जों दिनै बेफोर खौ बाहायनानै जों दिनै बर'फ्रा गोबां नाजाबोनायनि गेजेरजों जों दिनै गाव गायनि जि जोमखौ जों दिनै गाव गायनो दानानै लाबोदों आरो।
औ।
औ बिदिनो जोङो बर'फ्रा गाव गायनि जोमनाय माबानायखौ लानानै आसार खान्थिखौ लानानै जों दिनै ओ बुहुमाव गावखौबो ओ जौगानायजों लोगोसे जोङो सिनायथि होनो हादों बर'फोरा दि गाव गायनि जि जोमखौ गाव गायनो दानानै लायो। आरो जों बुहुम दरबारावबो जोंनि गाननाय जोमनायखौ जोङो सिनायथि होनो हाबाय आरो नोंथां। अब्ला जोङो समाबो जाबाय नोंथाङा जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौनो आं दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां दे।
ओं गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ।